औ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलि नोंथांजों दसे सम जोङो टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन जोङो टपिकआ जाबाय जोंना जिब जुनार जोङो न'खराव जिब जुनार फिसिनायनि बागै रायलायनि
औ औ
जिब जुनार होनोबा जोंहा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जिब जुनार होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि जिब जुनार दङ जेरै माखासे न'आव फिसिजानायबो मोनो आरो बायहेरावबो लोगोसे मोनो जेरै न'आव फिसिजानायनि गेजेराव जोङो सैमा अमा बोरमा मोसौ दाउ गराइ बेफोरबायदिखौ मोनो आरो बेनि अनगायैबो गोबां दङ जेरै उ हाग्रानि जेरै सेसा नेवलाय जिबौ बेफोरबायदि गोबां जिब जुनारफोरखौ मोननो हायो। बेफोरनि खायसे खायसेया जिब जुनारफोरा आथिं थोंब्रै आरो खायसेया आथिं थोंनै जायो
औ।
दा नोंथाङाबो जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायना होदो।
जिब जुनार होनोबा जोङो बुंनोसै अमा। जेनेबा जोङो अमाखौ फिसियो नङा होमबा जोङो? अमाखौ फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हानाय जायो।
औ औ।
जोङो मोन साफ्रोमबो न'खराव मासे बा मानैबाबो जों अमाखौ फिसियो।
औ।
जोङो अमानिफ्राय जोङो बो। फिसा आरजि होनानै गोबां। मासे अमा बिमायाव जोङो बार'था गाहाम अमा फिसा जोनोम होनायाव जोंहा गोबां रां आरजिनो हानाय जायो जोङो न'आव। जिब-जुनार अमा दाउ बोरमा फिसिनानै जोङो गोबां न'खरनि सुंथानो इसेब्ला बो जोंहा न'खरखौ फोथांनानै लाखिनायाव हेफाजाब खालामो।
औ।
औ। नोंथाङा जिब जुनार होनोब्ला मोसौनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे।
मोसौ होनोब्लाथ' जों मिथिखायो मोसौखौ बयबो। गोदो बर' न'खरफोरा गासिबो फिसियोमोन मानोना बर'नि न'खरा गासिबो मोसौनि सायावनो सोनारनानै। रायजो खुंबोदों।
नंगौ।
गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि
औ।
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद खुंबोनाय हिसाबै बे मोसौनि सायावनो सोनार नानै बे मोसौजोंनो हाल एवनानै। आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों।
औ
मोसौ। मोसौआ जाहैबाय जाथोसे न'आव फिसिजाग्रा आथिं थोंब्रै जुनाद
ओम।
मोसौखौ जों मोननै रोखोमनि मोननो हायो। जेरै मोसौ गाय बा हालुवा।
औ
मोसौ गायखौ जोङो बिदिनो फिसा जाहोनाय। जाहोनानै बिदिनो गाइखेर गाइखेर। दिहुननानै बिनिफ्राय बे गाइखेरखौ फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो लोगोसे बे गाइखेरखौबो जोङो सा हा लोंनो एबा गाइखेर लोंनो हायो। बेनिफ्राय फारसेथिं जाहैबाय मोसौ हालुवा मो सौ हालुवाखौ जोङो आबाद मावनायाव गोदो बा हायो बेखौथ' मिथिखायो।
मिथिखायो औ
औ। दा बे मोसौआ गुबुन गुबुन रोखोम गाबनि थायो। जेरै गुफुर गोजा फाख्रा बेफोरबायदि गाबनि थायो।
औ जों मोसौ गाइनिफ्राय बोसोराव माबैसे फिसा मोननो हानाय जायो?
ओ बिदिनो मोसौ गायनिफ्राय जोङो मासे फिसा मोननो हायो माब्लाबा मानै
औ
मोसौखौ जों गोबां आथिखालाव फिसिबांला गोदो गोदाय गोबां फियोमोन मोसौ मोस मोसौनिफ्रायनो जों गोबां गोदो हेफाजाब मोनबोदों
उम
थोंनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंबोदों औ दा नोंथाङाबो बेबादिनो न'खराव हेफाजाब होनाय माखासे जिब जुनार बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन आङो बोरमा बोरमायाव लाबोनि दायो बोरमा होनो बा जोङो बोरमाखौ बोरमा न'खरफ्रोमबो गोदोनि दिनावबो जोङो बोरमाजोंबो गोबां न'खर सुंथानायखौ नुबो नो हादों मानो होनबा जोङो न'खराव बोरमा मासे फियोबा बा बोरमा मासे फान्थि फियोबा जोङो गोबां मासे बोरमायानो मालाबा मानै बा माथाम फिसा जोनोम होनायखौ जों नुयो नङा होमबा
औ औ
बोरमा फिसियोबा जोंहा मानो होनबा रां रुफा गैयिलाय बोरमा फिसियोबा जोंहा गांसो बोरमाखौ जों गांसोजोंनो फेदेरनो फोलावनो हायो बेनिखायनो जोङो बोरमाजोंबो गोबां न'खरनि रांखावरि खहायाव जोङो बोरमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रेहाय बा सहाय मोननाय जायो जोङो रां बोरमा मासे बा बोरमानि रांखावरि आरजिनाय बेफोराव जोंहा गोबां हेफाजाब मोनो नङा होमबा
औ औ
दाउफोरनि सायाव बुंना होनाय नोंथाङा एसे
अ दाउफोरनि सायाव उम दाउ फोरनि सायाव बुंनोब्ला दाउखौ जोङो गाहायै बयबो फिसियो जोङो बयनिबो न'खराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव दाउ फिसिनाया दंबोयो ओ दाउ गुबैयै जों बांसिन दाउ जो दाउखौ फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोनो
औ
जो दाउनिफ्राय जोङो बेखौ माखासे फिसा मोन फिसाफोरखौ मोननो हायो आरो बेफोर फिसाफोरखौ जों फेदेरनानै बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनोबो हायो लोगोसे बे दाउखौ जों जानायावबो जोबोद बाहायो बेदर महरै
उम
दा बे दाउफोरखौ जों बिब्दिनो आलासिफोर फैब्ला बा बहाबा पिकनिक जानोब्ला लावखार ओं खाम जाहैनायफोराव बेफोर दाउफोरखौबो जों बुथारनानै बेदर महरै बाहायो
ओं जोङो दाउनिफ्राय दाउदैबो मोनजानाय जायो
दाउदैबो मोनजानाय औ नंगौ ओन नोंथाङाबो दाउ बेफोर दाउफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ आंबो बुंनि एसे जिब जुनार होनोबा जोंनि न' खराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर जोंहा सोलिबोबाय थाखानाय दाउ अमा मोसौ मैसो हांसो बेफोरखौ जोङो फिखानाय फ्रायानो फिखानाय जायो बेफोरनिफ्रायनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो न'खर गंसेया एसे रां सहाय बा सुजुग मोनो बेफोरजोंनो जोंहा गोदो गोदायबो गथ' गथाय गावनि गथ' गथायखौ रोंगौ थि होबोनाय बेफोरखौबो जों नुबोदों नङा होमबा जोङो बेफोरजोंनो गोदोनि दिनावथ' साख्रि बाख्रि गैयामोन जोङो मोसौ मोसा बा अमा अमाखौथ' जोंहा जोंनि बर'फोरा कन्टिनिउ फिबायानो थाखायो
औ औ
औ जोङो बिदिनो हांसो हांसोखौबो फिनायानो जायो फ्राय हांसोनिफ्रायबो जोङो दावउदै मोनजायो
औ
हांसो फिसियोबा जोङो हांसोखौबो नै बा थाम दान ब्रै दानावनो फाननो हानाय जायो
औ औ
नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगौबा एसे फोरमायना होदो
अ आं जिब जुनारनि गेजेराव अमानि बागै एसे फोरमायना होनोसै
फोरमायना होदो दे
अ अमाखौ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालियो माबा बेखौ माबा फियो औ बेखौ जों माखासे फोरबो जाबा बा गोदो गोदाय बायदि हाबा हाबा हुखाफोराव उम बेफोर बेदरखौ जोङो बेदर हिसाबै बाहायदों अमाखौनो गोदो बांसिन बर' सुबुंफोरा अमाखौनो जाखायोमोन अमायानो बर'फोरनि गाहायमोन
औ
आथिखालावबो बेखौ गोबां बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुनफोराबो बाहायनाय जानायखौ नुनो मोनसै
नंगौ
खौ जों गोदो गोदाय माने फिखायो बयनिबो न'खराव आथिखालावबो अमा थायो बे अमानि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां रां सहायो जायो बेफोर अमाफोरखौ फिसिनानै जों बिनिफ्राय फिसाफोरखौ गोबां मोननो हायो बे फिसाफोरखौ खौ जोङो फेदेरनानै बेफोर फिसाफोरखौनो जों हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनानै बेफोरनि गेजेरजोंनो जों रां खामायनानै न'खरखौ सुंथानो हायो बे अमा बेदरखौ जों गोबां ओंख्रि महरै बाहायो बेखौ अमाखौ जोङो ओरैनो फाजा महरैबो एवनानै जायो लोगोसे ओंख्रि महरै आलुजों बा बायदिसिना बिलाइफोरजों जानायखौ नुनो मोनो दा नो नोंथाङाबो बे जिब जुनारफोरनि बागै एसेसो फोरमायना होबावनो हागोन नामा
जिब जुनार होनोबाथ' जोङो दायो जिब जुनार होनोबा जों हाग्रानि हाग्रायाव मोननाय जोङो हाग्रानि जिब जुनारखौबो रायलायनो हायो नोंथां जोंना हाग्रायाव थाबाय जोङा मैदेर, मोसा, मुफुर बेफोरखौबो जों जिब-जुनार हिसाबै जों बुंनो हायो नङा होनबा बेफोर जाबाय हाग्रा हाग्रानि मोसा होनोबा जों हाग्रानि राजा होननानै मिथिबाय मोसा मैदेर बेफोर जाबाय हाग्रायाव मोननाय बा बाहेराव मोननाय जिब-जुनार औ
दा नोंथाङा एसेसो फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
जोङा टाइमाबो जानोसै इसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोङो
अ औ जागोन दे नोंथां‌ ओं
औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोननाय थाबाय
ओ आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों रायलायनो मोननानै
खुलुमबाय होमबा
गोजोनथों नोंथां